हेलौ हेलौखोनादोंना।
औ।
औ औ औ आं आं‌ दोंथ। थ'यो ओरैनो नोंथाङालाय
आंबो दंथयो नै जिरायनानै
औ आंङो माने नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय फनखौ हरनाय जादोंमोन।
औ औ।
ओ जोंङो दाथ जो ओ जों बर आइजोफोरा गाननाय जोमनायनि सायाव। माबायसायै ओ। ओ माबायसायै ओ गाननाय जोमनाय। खौ माबायदि मा गाननाय जायो बेफोरनि बागै सावरायगोन। ओ‌ नोंथाङा एसे बुंनानै होलाय।
औ औ गाननाय जोमनाय ना। गाननाय जोमनायाथ जोंनिया। हारि हिसाबै दखना बेनिफ्राय आरो अग्रं। मेख्ला होननानै बुंङो नामा बेखौ। बेखौ मोन। बिसोर मोननैखौ बांसिन बाहायोमोन आरो। गोजान सम। दावहाय। बेफोरखौहाय गावनो। आ गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन बर आइजोफोरा नखरफ्रामबो गावबा गाव गावबा गावनि नखरावहाय हिसान हिसानसालि। बे द गोबां बायदि रोखोमनि आगर आ। आखाइ एरोमोन जेरैहाय। जोलुर जोलुर आगुर होनो। फुटबल आगर बेनिफ्राय आरो खामरेंगा आगर।
ओ ओ।
बन।
उम
बैग्रि बिबार बिदिनो गोबां रो र्खोमनि आरो
उम उम।
आरो मेख्लायावबो मेख्लायावबो गोबां रोखोमनि आगर एरोमोन। बिबारफोर बिबारनि सावगारिफोर आखिनानै बिसोरो एरोमोन खोना बुंनाय बायदिब्ला आरो गोदोनि समनिफ्राय आजै-आजौमोननि समनिफ्राय जोङो खोनानो मोनो सिगांनि आइजोफोरा बिराद रोंखा-राखा जायोमोन दानाय लुनायावहाय। बायदि मैया जेखौनो नुयो बेखौनो आगर एरनो हायोमोन। रोङोमोन आरो आरो मा जि दानाय लुनाय गैयाबा बिसोरना हाबायानो जाया होननानै बुंनाय दङ आरो। माने हाबा जानो थाखाय‌ तान जायोमोननो आरो दानाय लुनाय गैयाबाथाय रोङाब्लाथाय। बेजों लोगोसे बिसोरो बिसोरो माने गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमहालागैबो जोङो बांसिनखौनो जियावहाय गुजि पारसेन्टनि जोंनि बर' हारिफोरखौनो मिथियो जोङो जे हाबा हाबा जायोब्ला दख'ना थाव सि बाहायो दख'ना थावसि नङाब्ला हाबा दाननो हाया।
उम। ओ हेल'
औ खोनादों।
अ अ अ ओ नोंथाङा दि बुंदों उम बर' आइजोफोरा न'आवनो ओ बयनावबो हिसान थायोमोन ओ आरो दख'ना औ दख'ना-दख'नाखौ दानानै गानोमोन। बे दानायखौ दानायनि औ बिखान्थिखौ खोन्थानो हागोन नामा।
अ दानायनि बिखान्थिया ना। जोंनो मा खु नांगौ जायो। सिगाङावनो जोङो जिखौ सोंगोरो। जिखौ सों सोंनानै मोननै खुन्था गायो बेयावहाय मा होनो सोरबा सोरबा जेथ' मा होनो मोन थाय आं बावलायलांबायलै।
औ अ।
बे खुन्दुं खुन्दुं सोग्राखौ नोंथाङा मोनथियो नामा?
ओ ओं खुन्दुं सोग्राखौ आंबो बारा मि
औ औ बे मु-मुस्राखौ जे सो योना बेवहाय बिदिनो फन्द्रखान गा फन्द्र था गाहाम उम बिनिफ्राय दस था गाहामसिम सोनानै थांलाय फैलाय सोंनाय जायो आरो सों ओं। सोंनानै ओमफाय सासेया सासेया गुदियाव थाबाय थायो थानानै हेब बाय थानांगौ जायो आरो हेबनानै बे खुन्थायाव थ्रोब सोनानै दोनो आरो बेनिफ्राय सो खांनानै साफायैनो खानजं मोनसे लानानै गान्दैयाव मा खासेयाव हमनानै मा खालामो साफा खालामो आरो हयो माने ह उनावहाय फाननानै स'से दोननानै मा खालामो नो खननाय जायो नो खनना नो खनखांनानैसो हिसानसालियावहाय गान्दैजों लांनानै दाहैनाय जायो आरो बेयावहाय थात नांगौ जायो जोंनो माखु नांगौ। जायो ओमफाय आरो मब बबिन बबिन होनोमोन नामा बबिन बबिन नांगौ। जायो बेनिफ्राय आरो मुस्रा सानानै लानो गोनां जायो जोङो। हिसानखौ दायोब्ला हि आरो मब बबिनावबो खुन्दुं थुननायनि खान्थियाबो एसे जु दा आरो माने जानला मानला थनलाबायबा थाय जाया। गोरा गुरैखौबो नायनो गोनां जा यो बांद्राय गुरैथारबाथाय माने गनानै माखुआवहाय नांथाहैयो आरो बेनिफ्राय बौदांगि जों बौदांगि नांगौ जायो। आथिखालावथ' आङो नुनो मोनदों मा होनो? नोआबो एखेबारे रेडिमेड थाखायो माने सोनांगौल' आगर महरखौ नायनानै सोनांगौल' जायो आरो। दा नोंथाङा नुनो मोननायखौ एसे फोरमायदो।
आंबोथ' एसेबां ओ मोजाङै मिथिजोबा। थेवबाबो ओ जे हिसान खौ दानायाव गोदोनि आइजोफोरा माने गोदोयो बांसिनै बांसिनै माने ओ गोदोनि आइजोफोरा ओ दानि बायसा जोदि उम बायनानै मोननाय खुन्दुंफोरखौ बायनानै मोनामोन नालाय ओ गोदोयो गावबा गावनो ओ मिथिंगायारि ओ खुन खुन मिथिंगायारि खुननिफ्राय माने खुन्दुं लुनानै लोगो बिदिनो एम्फौ एम्फौ लाथा औ इन्दि इन्दि एम्फौ बेफोरखौ फिसिनानै बिनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुंखौ बाहायोमोन। ओ एम्फौ लाथानि फ ओमफ्राय उम जे एम्फौ लाथानि फिथोब थायोना? ओ इबि बे फिथोब फोरनिफ्राय खुन्दुं थुननानै खुन्दुं लुनानै बे खुन्दुंखौनो ओम दख'ना दख'नाल' नङा ओ दख'ना जोमग्रा फालि ओ ओ आदि खौ बानायनायाव बाहायोमोन आरो निफ ओमफ्राय ओ बिदिनो गाबफोरखौबोथ' सिगांनि दिनाव ओ मिथिंगायारि हिसाबैनो ओ मिथिंगानिफ फ्राय मोननाय बेसादफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन। ओ गाब गानायाव गोथां गाबनि थाखाय बिलाइफोर बाहायोमोन आरो गोजजा गाबनि थाखायबो गोबां बिबां बिबारफोरखौ बाहायोमोन। उम गोद ओ ओ गोजा, गोमो बिफ बेफोरखौ माने बिलाइ बिफांफोरनि बेदर बेदरफोरखो बिफांनिफ्राय थां मोननाय बेदरफोरखौ बेफोरखौबो देग्लिनानै खुन्दुंखौ बेयाव सोमना दोननानै दैजों मिक्स खालामना सोमना दोननानै खुन्दुंखौ गाबगानाय जायोमोन आरो औ ओमफ्राय बेनि ओफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब ओ गाबनि खुन्दुं बेखौ माने ओ जि दानानै दख'नाल' नङा ओ जोमग्राफोरखौबो ओ बिदिनो गोबां माने समायना रमायना गाब होनानै बर' आइजोफोरा गानोमोन आरो इदिनो ओ ओ दख'ना जिजों लोगोसे जे हौवाफोरा गाननाय गामसा ओं। फालि आरिफोर खौबो बिदिनो बानायोमोन आरो। गोदोनि आइजोफोरा। आथिखालावबो। आथिखालावबो बा दायो आइजो बर' आइजोफोरा जि थेवबाबो माने ओ समनि आंखाल लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय। माने गावनि न'आवनो दानानै। गानला आरो। दोङो सोरबा सोरबा। गाननो दानानै नाथाय खम जालांनो हमबाय। दा बांसिन। नेनो मानसिफोरा। बायनानै।
औ औ आथिखालाव बायनाय जिखौसो बांसिन बाहायो नङा होमबा।
दा समनि आंखालनि थाखाय बयबो दानानै गानला।
औ औ।
उम उम।
दानिया आरो सिगांफोरनि सिगांफोरनि बायदि नंला नालाय। समफोराबो सबबो गावबा गाव गावबा गाव बेस्थ'। थायो बेनिफ्राय आरो बारा एसे मा होनो गोब्राब खामानि मावनो गोसो जाला सुबुंफ्रा माने इजियाव मोननायखौ गोरलैयै मोननायखौ बांसिन बाहायो आरो। दानि आइजोफोरा आरो आथिखालाव गबा गोबां फालांगि फालांगिबो खालामो जि जोमनि सिगांनि समफ्रावथ' बेफोरबायदि फालांगि गैयामोन न' न'खर न'खरनो दा खाजोबोमोन नालाय। माने बायलायलायनो गोनांथि गैयामोन आरो बां गानो माने सोलाय सोल'। खान्थिया सोलियोमोन आरो सिगांनि समफोरावहाय। दानियाथ' गोरलैयैनो रां खामायनोबो हायो आरो मा जेसेबां खामायो एसेबां बाहायोबो बाहायनोबो गिला आरो खामायनोबो गिला बेबायदि जाबाय आरो। माने खम समनि गेजेरावहाय। थाबैनो मोननायखौहाय बांसिन लुबैयो आरो।
उ उ उम ओ। आरो जों ओ दानाय ओ दख'नाफोरनि बागै रायलायदों नालाय। ओ जोंदि बर'। फोरा मोनसे ओ आर'नाइ बाहायो। बे आर'नाइ ओ औ। बे आर'नाइ खौ ओ मा बा ओ आर'नाइनि आगरफोरनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आर'नाइनायनि आगरफोरनि बागैथ' आङो। माने दानायखौबो नुवाख गिं आर'नाइ दानायखौ।
आर'नाइ दानायखौबो आं नुवाखै ओमफ्राय बोरै बोरै जायोथाय डाइरेक्टसो माने। ओम बे फाननाय। फोरखौहाय बायनानै लानायखौ लाद लादों आरो आङो ओमफ्राय बेफोरबायदि आं गावनो। खुद दानो मोन
अ अ अ।
बिथिंजाय आर'नाइखौ जों नायोब्लाथ' आर'नायाव। हाजो आगर। हाजो आगर बायदि नुयोना गोजौ गोजौनो हाजो आग'र बेनिफ्राय आरो गेजेरावहाय खांक्रिखला फोरबायदि होयो माथो गुबुन गुबुन रोखोमनि डिजाइन बानायनानै।
उम बे आर'नाइखौ बानाय औ बुंलाय
रं फोर हो होयो कालारफोर होयो गाबफोर गाहोयो गोजा गोथां गोमो गोसोम गुफुर माने बहुद। समायनायै दायो आरो
उम
गाबजों खुन्दुंनि गाबजों आरो खुन्दुं बा दानाय गाबजों सोंनाय गाबजों गोरोबहोनानै माने समायनायै नायो दायो आरो
उम उम ओ बे ओ जों आरनाइनि बागै रायलायनायावनो आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदो आरनाइनि बागैनो ओ माने गोदोयो आरनाइ खौ ओ माने हिनजावफोरा गावनि हौवा फोरखौ दावहायाव जोंथ बर हारिखौ ओ दावहारु होननानै मिथि योनालाय दावहायाव दावहायाव थांबोला हिनजावफोरा गावनि हौवाफोरनो ओ आरनाइखौ सानसेनि हरसेनि गेजेरावनो खुननि फ्राय खुन्दुं लुनानै बेखौ हरसेनि गेजेरावनो दाजोबनानै ओ गानहोहरोब्ला दावहायाव देरहानानै फैयो होननानै फोथायनाय जायोमोन औ औ औ आह
दे होमबा ना नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ औ
जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'
अह दे होमबा गोजोन्थों
औ